नोंथां
नोंथाङा फ्रि दङ नामा दायो?
औ दं नोंथां।
आदसा नोंथांङा रायज्लायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां मानो हाया जानो।
अ आतसा नोंथांजों आं सावरायनो लानाय टपिकनियानो जाबाय दावबायनायनि बागै आरो औ नोंथाङा बबे बबे जायगायाव दावबाय खो आरो दावबायनानै माबायदि मोनदों एसे फोरमायना होलाय नोंथां।
औ ओ आंथ' बेबायदि दावबायदों होमबाथ' बेबायदि गोजान जायगायावथ' दावबायाखै नोंथां आसामावनो थानाय ओ बे गुवाहाटिनि जुआवहाय दा बेरायहैखांबाय नोंथां आंनो
आतसा अ आतसा नोंथाङा बेयाव थांनानै मा मा नुबोखो आरो बेयाव थांनानै माबायदि मोनखो? हेल'
खोनादोंथ' नोंथां
अ दे एबार बुंफिननाय नोंथाङा मोजां नोंथांनिखौ नोंथांनिखौ मोजां खोनाबायाखैमोन जे
औ आङो बेयाव थनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथां।
औ।
अब्ला आं बे जुआव थांनानै नुफेरै नुफेरै जिब जुनार एबा खोमाजोंल' खोनाबाय थानाय जिब जुनारफोरनि मुंफोरखौ खोनाबाय थायोमोन आरोना
औ औ
आं बेवहाय जा बेराय गोबां रोखोमनि जिब जुनार एबा खोनाबायल' थानाय जिब जुनारफोरखौ आं आङो गावनि मेगनजों नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो लोगोसे जों बेफोर माखासे जिब जुनारफोरखौ जोङो फरायसा बेवसो गावनि बेखौ आङो बेरायनायावसो नुनो मोनदों आरो ना।
आतसा नंगौ नामा?
आरो औ आरो बेजों लोगोसे बेरायनाया जोंनि थाखायनो जोबोद मोजां जेराव जों बेरायोब्ला जोंनि गोसोआबो गोजोनगोन आरो गावनि देहायाबो फ्राद फ्रिद थागोन। आरो बेजों लोगोसे जों गोजान जायगायाव बेराय हैनायाव सोलोंफेरनो मोनै
औ औ।
मिथिफेरै बेफोरबायदि गोबां बुस्थुफोरखौ जों गाव हारसिं सोलोंना लानो हायो आरो ना नोंथां । जेराव जोंनियावहाय जा गैया बे बुस्थुआ जेखौ जों सोलोंना लानो हायो आरोना नोंथां । आरो बेजों लोगोसे जों बबेबा गोजान जायगायाव थाङोब्ला दे बिसोर गामिया बिसोर जायगाया दडेभेलप जानाय बेबा बे जायगायाव बेबायदि बेबायदि जादों अबा बिसिनि थाखोआ बेबायदि बेबायदि खामानि मावनानै बिे डेभेलप जादों । जोङो अबेबा बेरायनो थांना नुबालाय बेबायदि‌ बेबायदि बेरायबा जोंनि जायगायाव डेभेलप जागोन होननानै अब्ला बेरायनानै थाङो जों जोंनि जायगायावबो बेफोरबायदि खामानिफोरखौ जों मावफैयोब्ला अब्ला जोंनि जायगा एबा ओनसोलाबो डेभेलप जानायनि चान्स जायो आरो ना नोंथां ।
औ औ औ।
औ । आरो बेजों लोगोसे जोङो गुबुन गुबुन रायजोआव बेरायहैयोब्ला नोंथां गुबुन गुबुन हारिनि राव धोरोम, आसार-खान्थि
हेल' नोंथां! हेल' नोथां! हेलौ खोनायाखै नामा नोंथां?
बैफोर बायदि
नोंथांना नेटवर्क नेटवर्कनि प्रब्लेम नामा? माथो खोनाफैयाखै नोंथां निखौ
खोनायाखै नोंथां?
नोंथांनिया नेटवर्कनि प्रब्लेम नामा माथो खोनाफाययाखै नोंथांनिखौ?
आं खोनादों नोंथां।
औ
खोनायाखै नोंथां?
नोंनिखौ खोनाफैयाखै नोंथां। औ दे एबार बुंलाय नोंथां एबार खोनाबाय। हेल' नोंथां। हेलौ हेल' नोंथां। हेलौ हेल'! हेल'! होद